औ।
खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों। नोंथांनि सिम गोजान बेलासिमनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरफिनबाय।
औ। आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो। जोंङो दा जानाय लोंनाय बा माबोरैहाय संनाय जायो बे बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो औ। औ दा जोंहा ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि बर'निनो ओंख्रै अनलाजों औवा मेवाइ दाउ बेफोरबायदि आरो सबाइजों साम' बा सबाइजों दाउ बेफोरबायदिनो नार्जिजों अमा बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि बर'फोरनि ओंख्रि दङ आरो ना? आ दा नोंथाङा औ दा नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ संनो रोंगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
ओरैनोथ' आं जेरै सङो बा मिथियो बेखौनो आं होननोसै।
औ।
आरै ओरैनो दोरोङारि ओंख्रिखौ सावरायनो ना मानो?
औ औ नोंथां।
ओं दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा जोंहा गोबां दङ जेनेबा अनला ओंख्रि ओंख्रि नारजि ओंख्रि। बेफोरनो आरोखि जों बेखौनो सावरायग्रोथारनांगौ जायो आरोखि ना। ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि सावरायनो गोनां जायोबा।
उम।
दा अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय सिगाङावनो जोंनो अन गुन्दै नांगौ। आरो सिगां समफ्राव जोनङो उन गुन्दैफोरखौहाय उम जेनेबा उवालफ्रावहाय देनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेखौहाय अन गुन्दै खालामनो थाखाय जों माइरं सिगाङाव सोमनानै दोनबाय दसे बेनिफ्राय एसे गुरै जायोब्ला जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै सेरखाफोरावहाय माबा मोनसे गब्लंफोरावहाय जों बे दैखौहाय सरदनानै दोनबाय। बेबायदिनो जों अन गुन्दैखौहाय उवालावहाय देनानै लाबाय। आरो जों अन गुन्दै अनला ओंख्रिखौ जों माजों संनो बेबो मोनसे जोङो गोबांजों संनो हायो जेनेबा
औ
जोङो बेदर नङै जोङोब्ला जों मुला बेदद बा थादु अ आलु बा जोङो बायदिसिना बिदिनो मुद मा होनो मुदुलफोर बिबारजोंबो सङो खोमा। आं बेखौ मोनथिया बिदिनो गाम्बारि बिबार बासिखा बिबार बेफोरजों सङो जोंहा। बिदिनो बेफोरखौ संनो थाखाय जों सिगाङावनो बे मुला बेदर हानानै लानाय बा आलु बेदर हानानै लानायखौ जों ओरैनो एवग्रोनानै लानाय जायो। एवग्रोनानै जेनेबा थाव सेरो आरोखि जोंनियावहाय बांसिनानो थावजों सामब्राम आरि होनानै बे मुला बेदर आरिखौ एवबाय एवनायनि उनाव जोङो दै होबाय। दै होखांनानै जेब्ला बे दैया ग्लाब ग्लाब गोदौवो होनब्ला जों मा खालामबाय बे अन गुन्दै देनानै लानायखौहाय जोङो मोनसे आखाइजों होनानै बा मोनसेजों एरबाय थाबाय आरोखि माने
औ
बेयाव एरनायनि खार'नानो जादों जेनेबा बेयो लाथा गथा खायिनि थाखाय आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय अन होखांनायनि उनावहायनो जोङो खारैबो होबाय। खारै होबाय जेनेबा सरनानै लाखानाय खारैफोरखौ जों होबाय बिबायदिनो। संख्रि नायबाय हालदै होबाय बेबायदि आरोखि बिबायदिनो अनलाजों मेवाइजों सङोब्लाबो बेबायदिनो मेवाइखौ एसे एवदबग्रोनानै बेबायदिनो एखे बेनो जों संनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो दाउफोरजों संनाय आरिनाय बेफोरबो। बेफोरबो जोङो दाउ बेदरफोरजों सङोब्लाबो जोङो सिगाङावनो दाउ बा अमा बा नाफोरखौ जों एवनानै लाग्रोनाय जायो। एवनानै जों दै होनानै बेबायदिनो सिगाङाव जेरखम होस'नो बा खारैफोरखौ जेरैबायदि होयो बेबायदि होनानै संनाय जों जायो। बे आरोखि। ओ नारजि नारजि ओंख्रि संनाय बे नारजि ओंख्रि संनायखौ संफेराखै मिथिगौ।
जेरेबा माब्रै सङो। नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो सिगाङावनो नारजिखौहाय रुग्रोनानै लानाय जायो आरो बे नारज जिया गु रुइनो बा गेब्लेनो थाखाय जोङो बेसेबां माने खारदै होनांगोन बेखौहाय माने आइडिया खालामनानै जोङो खारदैखौहाय होनांगोन नङाब्ला जेनेबा खम खारदै होयोब्लाबो बे नारजिया गेब्लेनाय नङा आरोखि बेबायदि। बेबायदिनो जों बेखौहाय रुनानै साग्लिनानै लाग्रोनाय जाखायो बे नारजि खौहाय। बिनिफ्राय जोङो उमा मेजेमफोरजों सङोबा थिग बेबायदिनो जोङो अमाखौहाय एवग्रोनानै मोजां एवग्रोनानै उनावहाय बे नारजि जेनाखि जों साग्लिनानै लाखादोंमोन बेखौहाय होसनबाय उनाव सं संख्रि बानलु बे बेदर एवनायफोरावबो जेनेबा बानलु सामब्रामफोरखौ होग्रोजाखायो।
बेबायदि आरो नोंथाङा एसे खोन्थादोलाय मारै-मारै सङो।
ओ दा नोंथाङा बुंनाय रखम नारजि ओंख्रिखौ होनदों नोंथां।
औ-औ
औ दे बुं।
अ दा जोंहा नारजि ओंख्रिखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै ओ जों नारजिखौहाय मोजांङै जोंहाय ओ खारै नांजाखौहाय जोंहा रुनानै लाग्रो यो आरो बिनि उनाव जोंहा अमा बेदरफोरजों संङोबा जों अमा बेदरखौहाय मोजाङै पियास सामब्राम बिदिनो होना लानानै जोङो नांगौ बायदि मस्लाफोरखौ जोङो होना लानानै बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानैहाय ओ जाय जोङो रू खाना लानाय नार्जि बेखौ मोजाङै गेब्ले सागं सानानै जोङो गेब्लेहानै बेखौ अमा एवफ्रामनाय बेददावहाय होनानै होयो आरो बिदिनो मोजाङै गोदौ होनानै गावनि नांगौ बायदि रोसि जायोना बा थेब-थेब फाजा खालामनानै जायो बिदिहाय जोंहा ओ खारै बा संख्रिफोरखौ साखिनानैहाय जोङो संनाय जायो आरोना। औ-औ आरो बेनि उनावहाय जोंहा दा ओ सबायजों साम' माबोरैहाय सङो नोंथांनो आं फोरमायनसै ओ दा जोंहा सबायजों साम'खौ माबोरैहाय सङो होननानै बुङोब्ला जोंनोथ' ओ सबायजों साम' संनो थाखाय जोंनो साम' नांगोन ना बे साम'खौ जोङो दैमा फोरनिफ्रायहाय जोङो खन्नानै लाबोनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोंहा ओ बे साम'खौहाय ओ हरसे हरसेफोर सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनि मै लाफोरा जाहाथे खारो बालाफोर जायोना बिसोरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि। बेनि उनाव जोंहा बेखौ सोमखाङा सु खांनानैहाय मोजाङै हुखन हुख्न'-हुख्न' सुनाय जायो आरो बेनि आइरनफोरा जाहा बेनि उनावहाय बेखौ ओ बिनि ओ साम'नि थाखोनफोरखौ जोङो एरख'नानै गारनाय जायो आरो बिनि ओ बिनि सा- साम'नि ओ जा उननि खिथौ बेखौ जोङो दानस'नाय जायो आरोना। बिनि उनाव मोजाङै आरो सुफिनाय जायो आरो बेनि उनाव जों सबायखौबो सोमनानै दोननाय जायो आरोना। बिदिनो ओ बाजारफोरनिफ्रायथ' दा आथिखाल आथिखालाव बायनाय जायोना बिदिनो जोंहा गोदो- गोदायहाय न'आव फोनानै मोननाय जायोमोन जाय बेखौ जोङो
होम
ओ बिदिनो न'आवनो माबायोमोन आरो ना। बिदिनो दाथ' बायनाय नालाय गेब्लेनाय मोनखायो। बिदिनो दसे सम सोमना दोनो सबायखौबो बिनि उनावहाय खायफा -खायफा सुबुङाहाय रुग्रोयो नाथाय खायफा- खायफा सुबुङा रुग्रोया आरो बिदिनो जोङो दा सबाइखौहाय मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोबाय आरो जोंहा नांगौ बायदि मस्ला- मस्ला जोङो होनानै लाबाय। बेनि उनाव जोङो सबायखौबो होबाय होनानै जोङो खारै होनानै मोजाङैहाय ओ गेब्लेहोनानै बिदिनो ग्लब- ग्लब गोदौ होनानै संख्रै खारै नायनानैहाय जोंहा बेखौ ओ जानो हानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। आरो जोंहा गोबां मैगं- थाइगं दङ मैगं गोथांनिफ्राय जोङो खारै ओंख्रि जायो। नोंथाङा मा- मा मैगंखौ खारै जायो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
ओरैनोथ' नंगौ जेनेबा खारैजों जानाय जोंहा गोबां मानि मैगंफोरबो दङ जेनेबा जोङो माने फाथो दोलो होनो जाय ओंख्रिखौहाय
औ औ।
फाथो गोथां जेनेबा जों जायखौहाय नारजि खालामो बे फाथोनि गोथां बिलाइफोरखौबो जोङो दोलो खारै होनानै दोलो जानाय हुदा दङ जोंनियावहाय बेबायदिनो जोङो लाफा दोलो होनो लाफाखौबो जों दोलो खालामनानै खारै होनानै जानाय जोंनि हुदा दं। बिदिनो आरो खारै जों दोलो मैगंफोरनि गेजेरावहाय जेनेबा सजिना दोलो सजिना बिलाइनि दोलो बेफोरखौ बुंबाय। बुथुवा बेबायदिनो ओ सिब्रु बिबार खारै होनानै दोलो संनानै जानाय बा बाथोन संनानै जानाय जोंनियावहाय दङ। बेबायदि आरोखि। ओरैनो नोंथाङा बुंबावदो।
बिदिनो जोंहा दा बे खारैफोरखौहाय नाफोरजों गोबां गोथाव जायो आरो ना। संनानै जाब्ला ओ बिदिनो जोंहा ना बर'नि ओ जेरै जोंहा बाथोन, खांख्राइ बाथोन बिदिनो बायदि - बायदि जोङो ओ गोदोहाय संनाय जायो। आथिखालावबो जायो। नाथाय जोंहा दा गांजेमाफोरखौ बारा मोनला नालाय। बेनिखायनो एसे खम जाहोलांबाय आरो ना। बिदिनो जोङो खांख्राइ बाथोनफोरजोंनो गोदोहाय फुंफोराव ओंखाम सोमनानै जाबोला जोबोद गोथाव मोनोमोन आरोना आरो जोंहा दा बिदिनो थास' बिबार, बे थास' बिबारखौ जोङो अमाफोरजों बेदर जाब्ला जोबोद गोथाव मोनो आरोना आरो बिदिनो मैथाफोरखौबो जोङो नाफोरजों संनानै जाजायो। बिदिनो मैथा दालिफोरावबो होजायो बिदिनो आरो ओ जोंहा अनला ओंख्रियावहाय बासिगिरि बार बा जोङो थाइगिर बेफोरखौबो जोङो अनला ओंख्रिजोंहाय संनानै जानो हायो। आरो ना बिदिनो जोंहा अनलायाथ' गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि दङ जेरै अनला फाख्रि बेखौबो जोङो अनला फाख ख्रि खौ लाइ बिलाइजों सङो आरो ना
औ औ
औ अनलाफोरखौ लाइ फा ओ लाइजों संनानैहाय अनला फाखि जायो आरो अनलायाहाय बिदिनो जों हाबा फोरावबो बाहायनाय जायो आरो जानायावल' बाहाया जेरै जोंहा हाबा जाबोला ओ हिन्जाव गोदान हाथासुनि खुरनाय बेयाव जोङो हिन्जाव गोदानखौ अनला ओंख्रि संनो होनानै बिदिनो हाथा खुरहोनाय नियम खान्थिखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथां समाबो जाहोलांबाय जों जोंनि सावालायनायखौ बिखिनिआवनो दोनथजासिनो नामा?
औ दे दे
औ